थांथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा ओरैनो फ्रि दंब्ला
नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथाङा ओरैनो फैदोंंब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा
औ हागोन नोंथां थारैनो सावराय जागोन
औ नोंथां दा जोंना मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर बायदिसिना जोंो आबाद मावो आरो नांथां बोथोराव बेफोरबायदि मेसें मेसें बोथोराव जोंना बायदि बायदि रोखोम नि आबाद मावो आरो दैज्लां बोथोरावबो जोंना बायदि बायदि रोखोमनि आाद आबाद मावो जेरै उफिरा आबाद गुबै आबाद बेफोरखौ नोंथाङा एसे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
नोंथां थारैनो जोंनियाथ' बिदिनो दैजां बोथोराव जों गोबाङैनो माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो बे माइ आबाद मावनायावथ' जों बेयावनो जेनेबा माइलिफोर नांगौ जायो आरो बै माइलिखौ जोङो औ बिदिनो जेनेबा सोमना दोननानै सानसे बा हरसे जों सोबना दोनो आरो बिदिनो जोङो बेखौ बोरयाव बोखांना दोनो दसे दै रानबाथाय जोङो बेखौ लाना फैनानै हाफोराव लखबनानै दोननाय जायो आरो थास' गोुसुनि बिलाइजों जों खोबना दोनबा आरो बेयो माने हरसेयाव जोंनिया माबायो मा होनो गाजा बेरो आरो न गोथां आरो बे गाजा बेरखांनाय औ माबाखौ माइखौ माइजलिखौ जोङो फोथारसिम लाना थाङो दुब्लिसिम लाना थांनायनि उनाव जोङो बैयाव जों जि जायगायाव फोगोन ब जायगाखौ जोङो बिदिनो खेबनै खेबथाम जोङो आव माने एवनानै जोङो बेखौ फोमोनना लाग्रोनाय जायो आरो बै जायगायावनो जोङो माने बै माइ जि माइज्लि बेखौ जोङो सारना होनाय जायो आरो बिदिनो बेवहाय म औ बिदिनो बेयो जाबाय आरो बे जेब्ला खोथिया जोबो अब्लाथाय जोंनो माइ गायनो जायगा नांगौ बै माइ गायनो जायगाखौ जोङो जि जायगा गायगोन बे जायगाखौबो जोङो हालेवना लानाय जायो आरो गेजेर गेजेर जोङो आलि होनाय जायो मानो होनबा जोंनो माइ गायनोथ' जोंनिया मा दैनि गोनांथि जायो नालाय नों गोथां बिदिनो जोङो औ बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ गायो जेनेबा खायफाया रन्जित गायो बासमति आरो बंग बन्धु रन्जित औ आरो माइब्रा जोसा बेफोरखौबो जोंनि जायगायाव हालामाव गोबां गायनायखौ खौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जेब्ला बेयो गायगोन गायनानै जोंनिया जौगोन जौबाथाय जोङो हानांगौ जायो हाबाथाय जोंनिया बे खासिफोरजोंनो मानसिफोरखौ जोङो हानायखौ नुनो मोनो मोनो आरो जों पप्लियाव औ हुलाबारिजों जोंनिया बाननानै न'सिम लाना थांनाय बे खौ नुनो मोनो आरो बैयाव लांनानै जों मोनसे जायगायाव दोनबाय नालाय आरो दोननाय जायगायाव जोंनिया बिदिनो मोसौफोरजोंनो एबा ट्रेक्टरजों जोङो नानायखौ नुनो मोनो आरो नाखांनायनि उनावथ' जोंनिया माइया जोंनिया गुबुन जाबाय आरो जोंनिया जि जिगाब बेबोथ' बायफानाय बेफोरो गुबुन जाबाय। दा बेखौ माइखौ जोङो दुलिफोराव सोना दोनबाय आरो जिगाबखौ जोङो माइ हमनानै दोनबाय। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया माइ आबाद मावखांनायनि उनाव बै जायगायावनो जोंनिया नारा थालाङो नालाय बे जायगायाव खायफाया जेनेबा मटरफोरखौ गारनानै होयो होमबाथाय बेवहाय बे जोंनिया नारा थाबायना बे नारायावनो मटर औ बेयो मान लानानै जोंनिया बिफां जााब आरो बेवायनो मटरफोरा थायनो हमो थायनानै जोङो मटर फिथायाइ आरो बेनि अनगायै थ' जोंनि जायगायाव गोबाङैनो बेसर आबादखौबो मावनाय जायो। बे बेसर आबाद मावनायाव जोङो गिबियावनो बैफोरो जि नारा थालांनाय नारा थालांनायफोरखौ जोङो सावना होग्रोनाय जायो। आरो सावखांनायनि उनाव जोङो बै जायगाखौ एसे हालेवना लानाय जायो। हालेवखांनानै जोंनिया बाजारफोरनिफ्राय एबा ओ सिगांनिनो जोङो जोलै जि बेसर बेगर बेफोरखौ जों बुथुम ना लायो आरो बुथुम थुमना लानानै जोङो बेवहाय सारनानै होयो आरो हासारफोरबो सारनांगौ जायो आरो गेजेर गेजेर जोङो औ नोंथां दैबो होनांगौ जायो आरो नोंथां। जेब्ला देरो बेयो जों बेखौबो फुनानै जों बिदिनो ट्रेक्टरबो जोंनो जोंनिया नानाय जायो आरो सिङाव जोंनिया औ बेगरफोरा बिदिनो जोंनिया जाबाथाय बेफोरखौ जोङो फेरेदनानै जोंनिया जि जानाय थाव बेफोरखौ बानायनायखौ जोंनि जायगायाव गोबाङैनो नुनो मोनो आरो। आरो खायफायाथ' जोंनिया माने ओ बिदिनो जेनेबा आलुफोरखौबो गोबां आबाद मावो आलुखौथ' जोङो हा सिङावसो फबना दोनो नालाय आरो बेफोरखौ जों बेफोर बिनि जोलैखौबो नार्सारिफोरनिफ्राय लायो। खायफाया मोजां जायो खायफाया हामा जायो आरो दासिमथ' जों गोबां माने हासारफोरखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेफोर हासारफोर बाहायबा जोंनिया माने बै एम्फौफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो जोंनिया ओ जोबोद मोजां जायो आरो माने बेफोरो औ जे गायदो बिदिनो गोबां रोखोमनि आरो जोंनि जायगायाव मावबावो औ बिदिखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि जायगायाव मा मा रोखोम रोखोमनि जेनेबा आबादफोरखौ मावनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो।
अ नोंथां दा जोंनाव बुंनो थाङोब्ला जोंनाव दैज्लां बोथोरावथ' जोंना गुबैया गुबै आबाद हिसाबै जोङो माइ आबादखौनो गायनाय नुयो आरो आंथां दा जोङो माइ आबादनि अनगायै जोंना उफेरा आबाद जेरै लेस्रा भिन्दि लेस्रा ओ भिन्दि आरो खुमब्रा बायदिसिना भलखौबो जों गायनायखौ नुयो आरो नांथां आरो बेनि अनगायैबो जोंना गोबां पाट केरेला बायदिसिना जोंना दङ जेरै थाइसुम बायदिसिनाखौबो जोङो लाव बायदिसिनाखौबो आबाद हिसाबै गायो आरो ना नोंथां दा जोङो गुबै आबाद माइखौ जोङो गायनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोंना माइफ्लिखौ जोङो मोजाङै बायसिना लानांगोन आरो नोंथां जाहाथे गुबुन ओ गुबुन ओ गुबुन माइफोरा बेयाव नांफादेरा बेनिखायनो बेखायनो जोङो मोजाङै बे बेखौ जे थि जायगायाव जोङो बासिना लानो नोंथां जायखिजाया जोङो जेरै माइब्रा गायनोबा जोङो माइ माइब्रानि माइज्लि माथा माथानि गायनोबख जोङो जेरै रनजित बंग बन्धु बायदिसिना जोंना दङ बेखौ जोङो मोजाङै बासिना लानांगोन जावना लानांगोन मानो होनोब्ला जोंना गुग्ला गुग्ला थायोना बेखौ जोङो मोजाङै जावनानै जों ओ गोगो गोगो माइखौ जोङो लाखिनांगोन आरो नोंथां लाखिनानै जोङो बै माइखौ औ बस्था नङाब्ला जोङो मना मनायाव मोजाङै खाथेनानै जोङो दैयाव ओ साननै बा सानथाम जोङो सोमना दोननांगोन । मानो होनब्ला जोंना गाजा बेरोब्ला जोंना माइआ थब थब रज'यो आरो नोंथां । ओ बेनिथाखायनो जोङो बै माइ गायनो थाखाय जोङो दुब्लि दुब्लि फोथारखौ जोङो बेसेयां बेसेबां जोंना दुब्लि फोथार दङ बै दुब्लि फोथारखौ जोङो ओ उम ओ नायनानै बै खोथियाखौ जोङो फोनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला जों खोथिया फोनो गोनां जायो अब्ला जोङो बै दुब्लिखौ दुब्लि दबालसे लानानै जोङो बेखौ मोजाङै ओ एवनानै जोङो बेखौ ओ गुन बेखौ जोङो मोजाङै फोमोननानै बेखौ मै होनानै जोङो बे उम खोनादों उम गादा बेद ओ जोंना माइज्लि बे माइज्लिखौ जोङो बेयाव गुबुं गुबुङै जोङो सारना होयो आरो नोंथां । गुबुं सारोब्ला गुबुंयै सारब्ला जोंना फुनायाव जोंना गोरलै जायो आरो नोंथां । खम समनि गेजेराव जोङो फुनो हायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना जेब्ला जेब्ला खो थिया जोंना देरो देरोफोन देरोब्लाथाय जोंना माइ गायनोबो सम जाखायो आरो नोंथां माइ गायनो जोंना सम जायोब्ला माइ गायनो जोंना सम जायोब्ला अब्ला जोङो दुब्लि फोथारखौसो जोङो मोजाङै ट्रेक्टर जो जों एबा हेनन्द ट्रेक्टर बायदि जों एवनानै न'फ्राव नङाबाथ' गोदो गोबां जोङो मोसौजोंबो एवनायखौ नु बोदोंमोन आरो नोंथां आथिखालाव नाथाय मोसौजों एवनायखौ जोङो नुनो थांला नाथाय आथिखालाव गोबां ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरजोंनो जोङो एवनायखौ नुयो आरो नोंथां । बेनिफ्राय जोङो बेखौ खारायनानै जोङो खामार होनानै बेनिफ्राय जोङो बैफोर दुब्लिफोर बे जोङो आलिफोरखौ मोजाङै दानना लायो आरो नोंथां जाहाथे बेयाव बायदिसिना बायदिसिना जोंना खांख्राइनि खांख्राइनि जोंना गुदुं थायो बायदिसिना गुदुं फोरखौ जोङो मोजाङै होथेनांगौ आरो नोंथां जाहाथे बे दुब्लि फोथाराव थानाय दैया जेथिंबो थाङा । बेनिखायनो बेखौ आलिफोरखौ मोजाङै खामनानै बेखौ गायनो सम जाब्ला जोङो बेयाव खायफा बा आरो गायनायनि सिगांनो बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव ओ जोंना बै उम फोना दोननाय खायथियाखौ जोङो ओम फुना लांनानै बेखौ जोङो आखा आखा खाना लांनानै जोङो दुब्लि बोथोराव लाङो आरो ना नोंथां । लांखाब्ला जोंना बै गायनो सम ओ गायनो जाब्ला जोंङा बै दुब्लि जोङो मै होयो मै होनानै गायनो गायनो समायाव जोङो गामिनिनो जोङो गामि नङाब्ला जोङो गामि खाथिनि आइजो नङाब्ला जोङो हिनजावसा नङाब्ला हौवासाफोरखौ गायनायखौ नुयो । आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो जेब्ला जेब्ला जोङो गायखां गायखाङो माइ आबादखौ अब्ला बेनि बेनि मास मोन थामसो थानानै जोंना बिबार बारो आरो नोंथां बै माइ माइआ । जेब्ला बिबार बारो अब्ला जोंना बेनि बेनि उम बेनि जि दिन जिबा दिन थानानैबो जोंना बै माइ आबादा फिथाइ थायो आरो नोंथां । जेब्ला जोंना माइ आबादा जेब्ला जोंना माइ आबादा फिथा थायो अब्ला जोंना जों जोंना मोनसे काति माहा समाव जोंना फिथा थायो नालाय नोंथां । बै समाव जोंना मोनसे मोनसे फुजाबो जायो आरो नोंथां काति फुजा बै का ति फुजाखौ जोङो माबादियै फालियो होनबा जोङो बे काति पुजाखौथ' जों गुबैयै माइनावखौनो जों सिबिना य हिसाबै जों फालिनाय जायो आरो नोंथां । आ जाहाथे जोंनि जोंनि जों जेसे-जेसेबां खस्थ' खालामदों जोङो बै खस्थ'नि जोङो फिथाइखौ मोनथों होननानै जों बै माइनाव माइनावखौ फुजा हो होयो आरो नोंथां जेरै जोङो काति काति पुजा होनो था खाय जोङो गिबियावनो जोङो थाइगिरनि दना थाइगिरनि दनायाव जोङो ओ बुट नालेंखर आरो बेखौ खाथि गासा खाथि खालाखौ जोङो लांनानै बेयाव औवा‌ औवायाव जोङो बावउनाय जायो आरो नोंथां बेयाव बावनानै जोङो बेखौ खुलुम खुलुमो आरो नोंथां खुलुमनानै जों माइनाखौ बरायना लाबोन हायो जोंनि इसिं ख' इसिं न'आव लाना फै आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंना जेब्ला बेफोरबायदि खामो अब्ला जोंना ओ जि दिन जिबा दिन थानायनि उनाव जोंना माइआ मोनजोबनानै जों जोंनि दुब्लि फोथारखौ सोमखोर समायना नुयो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो औ नोंथांमोननि जायगायाव ओमबा बै जेनेबा मा बुङो बेवहाय जोंनिया आमथिसुवा न बेखौबो फालियोबा नों
औ नोंथां आमथिसुवाखौ जोंङो ओरैनो गोदो जोंङो स्नि दिन फालिनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोंङो सानथाम सानथाम फालियो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना गामिनिनो जोंना जयै जोंङो फिथाइ सामथाइ बायदिसिना जानानै जों। बैनि अखानायनिफ्राय जोंङो बै आबादखौ जोंङो जि बा गायदोंमोन बै आबादखौ जों। गायफिनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना गायखां गायखां जोंना जेब्ला मोनो मोनब्लाथ जोंना माइखौव हानो जायो आरो नोंथां। हानो जाब्ला जोंङो बेखौ।
जाबाय नोंथां बिदिब्ला। औ औ लाखिथनोसै नामा दिनैनिथाखाय औ दे गोजोन्थों नोंथां। औ।